जादों हेल'
औ खोनादों दे। औ खोनादों नों खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथाङा मोजाङै दङना?
औ दङ।
ओ होमबा जोङो ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायगोन जेराव जोङो दोरोङारि दोरोङारि बुंनो थाङोबा जोंनि बरफोरनि मोजां मोननाय साबसिन ओंख्रि जेरै अनलाजों दाउ, सबायजों साम, मैथाजों ना बिदिनो अमाजों नारजि बेफोरनि बागै नोंथाङा माबाफोर मिथिगौ नामा मिथिगबा बुंनायसाय।
औ बुंनो हागोन दे।
अ गिबियाव सोंगोन अनला अनलाजों दाउजों बोरैहाय सङो माबायदिहाय सङो बेखौ फोरमायबानो जाबाय।
औ दे आं फोरमायना फोरमायनानै होगासिनो दं। फारस्ट आव हाय माइ अनलाखौ जों संनो थाखाय माइरंखौ सुग्रोनानै दोननाय जायो बेनि उनाव माइरंखौ दिंखि एबा ग्राइडाराव मिक्स खालामनानै ओ गुन्दै खालामनायनि उनाव बेखौ ओ फार्स्ट फार्स्टावनो जोङो दैखौ गुदुं खालामग्रोनानै लानाय जायो बेनि उनाव गोदौवो गोदौबाथाय जोङो बेनि अननि गुनदैखौ होनांगौ। बेनि उनावहाय अननि गुन्दैखौबो होबाय खारैखौबो होबाय बेनि उनाव अमाखौबो अमा एबा दाउखौ होबाय अब्लानो हाल्दि ओ हाल्दि नङा संख्रि होबा अब्लानो जायो अनला।
ओ आरोबाव नोंथाङा बे ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै मा मा मिथिबावागौ बेखौ बुंनो हागोन नामा?
उम
ओ सबायाइखौ माबाददिहाय सोङो बेखौ एसे फोरमायलाय?
सबायखौ फार्टआवहाय सबायखौबो जोङो दैखौ गुदुं खालामग्रोनानै लानाय जायो बेनि उनाव ऐ बे दैयावहाय खारै, संख्रि, बानलुफोर होनाय जायो आरो बेनि उनाव गो-गोदौवो गोदौबाथाय सबायखौ होयो बेनि उनावहाय दाउखौ होनाय जायो अब्लानो बेनि एसे उनावनो मोनबाय आरो
औ नंगौ ओ नोंथांनि बाद बायदिब्ला
नोंथां
नोंथांमोननिथिंजायबो अनलाखौ माबोरै संनाय जायो नों एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? हेल'
नों थांना एसे नेट स्ल' जादों।